हेलौ ए खोनाबायना ओ दे जायखिजाया नों दिहुनबावदो
गोसोखांदो नोङो।
न'खर संसार जानायनि
जागोन।
कन्टेनाव मा मा दंमोनथाय।
कन्टेनाव ओरैनो बोथोरनि दङ। आ दाव बयनायनि दङ। ओमफ्राय हबिनि हुदानि दङ। ओफाय हा हारिमुनि दङ'। ओमफ्राय आबाद आबाद जानाय लोंनाय बेफोरनि दंमोन खोमा। बांद्राय गोसोआव गैला आंबो।
ओद नुनायबायदि नुदोंमोन आं।
न'खरनि ना
उम।
ओं।
होजायो। रायलायजायो।
दे एबार होमबालाय दावबायनायनिखौनो रायलायनोसै दां।
उम जायो औ।
नों दावबायनायखौ मोजां मोनो ना मोना?
दावबायनायाथ' बिराद बिराद बिराद गोसो दङ' दावबायनायाव‌।
थुम्बु न' फिसा बानायनानै साननै सानथाम थानानै उम बेलेगाव नायगिदिंनानै फैनायखौ।
औ औ थारमाने आंथ' थांनो बिराद गोसो दं। ओमफ्राय थांनोबो लुबैयो मोजांबो मोनो दावबायनायखौ ओमफ्राय थांफेरनोसो मोनाखै आरो ना बि
औ रां रुफ फानिबो गोनांथि जायो। इना
औ नंगौ नंगौ उम ओ ओ एसे एनैजोंबो जाया नालाय आरो हारसिंबो जाया लोगोफोरबो नांगौ
औ लोगोफोर नांगौ आरो गाव ख'द गावनाव निजा गारि थाखायोबा सोब मोजांसिन जायो आरो मथर गारि थायोब्ला गासि बो जानाय लोंनाय फारसेनिफ्राय बुथुमनानै लां खानो हायोब्ला
औ औ।
हजों जानाय लों नायफ्रा एसे बेलेगनिफ्राय बायनाङाबा एसे फैसा थाखाफ्रा औ औ फै फैसा थाखाफ्राबो एसे माबासिगोन बासा
बासै बासैसोनो
औ नङाबाथ' बै गिदिर गिदिर रेस्टुरेन्ट हस्पिताल माबा
ओ ओ ओ बारा जासिनो बार रा जायोना खरसा?
आंनो क'क्राझाराव थाङो ब्ला बै बाजै हटेलाव खेबसे थांबाय बि टि आर नि माबा खारनायावलै
ए
बै फरेस्टनि खारनाया
ए ए क'क्राझाराव जादोंमोन ने?
औ देग्लायबो बेयावनो जागोन दा।
अ ओरैबायदि जादोंना आंबो खनसे थांदोंमोन माबानो मा होनो सालान दाननो
औ।
थारमाने एसेबां लायनथाबाबो मोना बु
ओरै ओरैबायदि मानसि आयौ जेव जेव सोरनो हरगोन जोंनो
एग्रे बेेग्रे फारसि थिं आरो दामाबो दाम
उम औ
थिनस' ना मामोनदां साराय थिनस' माने थामजौ बाजि माबा बोरमाजों जायो औ बोरमाजों जायोब्ला
औ
बेलेगनि माबायावसो जानानै फैबाय बेयाव दुइस'आवनो मोनजालायबाय
अ ओ
बिदिनो सानथाम बेयाव आं हरथाम नामा थाना फैदों ना बे खारखांनायनि उनावबो आ रो नै बाहाय खुगाजों खुगा सोंनाय जायाखैमोन होनबा
औ औ उम उम उम थारमाने आंङो एप्लाइ खालामनो थांनानै ओमफाय बै माबाखौ सालानखौ मोनैनि माबायासै एप्लाइ खालामनो रो खालामनाय जायासै आरो ना ओरैनो लास देटआ जाखाबाय ओमफाय जोंखौ बेसेबांबा गोबावनि उनाव सो सो‌ रिदिं गोदानसो मोनगोन होननानै लिंहरफिनबायना आरो ओरै बैसागु खाथि बैसागुनि टाइम फैबाय ओमफाय थांफिननाय जायासै बिदि जादों सालानखौ लाफिननाय जायासै ओमफाय बिदिनो एप्लाइबो खालामनाय जायासै बिदि जानानो
औ आं बै थांनाय बोसोरनिया ओरै जादों माबाखौथ' मोनखायाखैमोन नालाय ओमफ्राय सानसे ना मा बारायना होदोंमोन ना।
अ माबाखौ ओ समखौ आरो ने दिनखौ ओ अक्टखौ
उम बिनियाव उनाव खुनुरुखुम मोनसे मोनदों। मोन-मोनबाय हरनानै जादोंमोन आरो।
अ ओ उम हारसिं फैदोंमोन नोंङो?
हारसिं माने लोगोफोरबो दं। औ-औ जों थिंजायनि बिराद थांदोंमोन ना सोरबा-सोरबा गोसो बायजोब्बाय दा
ओ माबा रिजाल्टबो मा होनो रिजाल्ट ना मा होनोमलै रिजाल्टखौ
ओ रिजालखौ
फिथाइ ना फिथाइ फिथाइ आनजादनि फिथाइयाव माबा जाग ना होखाबायआनो खोमा ना
ओ होखांबाय जयेना मा लांखावनो जा खांजोबबाय
बेखायनोथ ओ उम
गै-गैया माबा खालामबायदोंमोन आं मोननैमोन ना बै फरेस्टारावबो मोन ओमफ्राय गा ददावबो मोन।
गादावबो मोन उम।
ओ
ओ
मोन-मोनसे थाबथागोन बायदि मोनदोंमोन।
उम जायासै इदिबा ना।
औ
उम
ओरैनो नोलाय बेरायनोलाय मोजां जायो बिथिंजाय बै माबा र' बे ट्रेननि नामा मा नाम मोनलाय डाइरेक्ट थांखायोना बेनो। बेयो सप्तायाव खनसे ना मा ल' खारोलै।
ओ, सबथायाव खनसे माने
औ दायरेक थांखायो आरो बेयो माबायाव नोङो रङियाव ट्रेन सोलाय लायनाङा।
अ उम उम अ उम
फोरबो जाबावसिगोन नै माबा सय थारिख निफ्राय जागोन जागोनदा
सय ना सल्ल'? बावैसो सयनिफ्रायनो ने अ उम
फरेस्टारा सयनिफ्राय बार'सिम दां।
ओ ओओ
उन बेनि उनावसो सैद' ना थेर'नि फ्राय माबा गादनि
अ
बे मोजां मिथिंबो बै सिखोना जोहोलाव बे खारनाय लामा थिंजाय
औ उम अ अ अ उम उम उम बोरै माबा जों खोलाजों जायो नामा ब्रा? सिखोना जोलाव ना साहा जायो थांफेरबावाखै ओ ओ ओ।
सिखना जोलावआ आं खोनानाय मथेबा बे खोला हासोननाय बुंदों माथो
खोलाना क'क्राझारनि खोला जायो।
औ औ बे लामाया आं बो थांफेराखै बावखुंग्रियाव खिन्थु बावखुं बावखुंग्रियाबो बेजोंनो थाङोनो माथो।
ए होनबा आं थांखांबाय दाख्लै थांनाय बे बे बोसोराव थांदों आंहा बावखुंगियाव।
औ औ बे ए-एसे ओ-औ औ खोला सानजा ख'ना। बिदि जालाङो
अ होनबा बिथिंसे बिदिब ना? उम आं एखदम बोरै खोलासो सोनाबसो नामा सानदोंमोन आं।
बेराय बेराय उम बेरायनायालाय जोंनियाव खाथिसिनानो भैरब कुन्दल'सो।
अह उम उम भैरब खन्द' खनसे थांखांबाय आङो थांनाया बिराद मोजां मोनबोदों जायगाखौलाय।
औ। सो दंफां लाइफाङा दायो एसे से रोदोम बोफिनजोबबायना एस
ए बा दायो बिराद मानसिफोर थाङो खोमाथ' ना?
औ थाङोथ'। रबबार रबिबाराव बांसिन मानसि जायो।
ए बिराद मानसि थांनाय नुलाबायो।
दायो गरम बोथोर ना
ओ ओ आ आ ओं उम उम नोङा दैया दैया दा दैलां बो थोराव देरा नामा?
माने बै अखा हाबाल'सो बांसिन देरोलै अखा हायाबा देरा। दैलांबाबो आरो औ गोजौआव अखा हानांगौ।
ओ ओ ओ ओ ओ ओ। ओरैनोथ'
ओरैनोथ' ओ अह। ओरैनोथ' अखा हाबा नों दुगैजाया।
ओ गुबुंले गुबुंले जायोना उम उम उम उम बे भैरब खुन्दिनि बे दैया ओरै भुटान भुटाननि भुटान सिंनिफ्राय फैथारोखोमा ना ने?
नङा बेयाव बे मोननै मोननैनिफ्राय फैयो। भुटाननिफ्राय इस अ भुटाननिफ्राय फैयो ओमफ्राय ओरै अरुणाचलनिफ्राय फैयो। बेयाव उम मोननैया मोनसे जा फैयो आरो जाम्फानि जाम फानिल होनोलै बि दैखौ।
अ भुटानाव ना ओरै माबायाव
बेयाव नै बेयाव जोंनियाव
ए बोरैबा सो होनदोंमोनलै सोरबा
हा आं जाम्प जाप्मानि होननायसो खोनादों आरो
ए
नामखौ
ए ओ आं बोरैबासो होननाय खो खोनादों
ओरैनोथ' बेरायनोबा बेरायो बेरायनोबा ओरैजाय अरुणाचलफ्रावबो मोजां
अ ओ
आं एबार थांनो एसे सेस्था नायदों र' आपेल बागानाव सेरगाव सेरगाव होननायाव
ओं खोनायोथ' मानसिफोर थांनाय मोजां होननानै आंबो थांनो गोसो जादों जानाया ओमफ्राय नै ओरै रांफोराबो बिदिनो
औ राङानोथ' थुमबो थुमबो सोंनानै
ओम ओम ओम ओम बै माबाया थम्बु फिसायाना
औ औ औ ओम हटेलाव थायोबा बारा थाङ गोन नालाय
औ ओम ओम
उम
बेसांसो नांगोनथाय थांबाबो
ओरैनोथ' बेयाव थाङोब्ला जिसोआ नांगोन ना साननैसोनि बा आरो सान सा ओ सा-सा साननैसो थायोब्ला
औ औ ओम ओरैनो बेरायथाव जायगाया जेनेबा मा मा दंथाय ओरै माबायाव अरुणाचलाव
अरुणाचलाव आं मोजां मिथिजोबा दै थारमाने थां थांनाया थांदों आं ओरै बहा बस्थि होननायसिमल' थांनाय जादों आं ओरैजाय सिंथिं सिंथिं थांथारनाय जायाखै आरो
ओ ओ ओ
नैबे देगलाय रलाय नाजानायनि
थांदो जायखिजाया थांनानै नाय थांनानै नायना फैयैदो एसे बेरायनो हायोबा गोसोफ्राबो एसे से मोजां जायो ओ साननायफ्राबो
ओम तेजपुर साइदथिंजाय आरैहाय ओमफ्राय काजिरङा
अ ओम ओम तेजपुरावबो थांफेराखैलै आंहा थांनो थांनो साननानैल' दङ
दालां खाथ दालांङा मेसें मेस सिङावसो जायो आरो नङाबा दाथ' दै गिदिर जायो नालाय पिकनिक जायो दा
अ मा मा जायगा होनदोंमोनलाय फुमब्रागुरि ने
बे दालां गिदिरा अ तेजप बादनानै एरैजाय
औ
तेजपुरा बालांनांगौ ओरैजाय बि माबा थांबाय गलाघाट नगाव घलाघात कार्बि आलं बि सहैजो सिन
ओ
आं थांनाया थांखांबाय बिथिंजाय ओरैजाय बे गलाघाट ओमफ्राय कार्बि आलं बारनानै डिमापुरसिम
अ उम उम आङो माबा
खार्बिआलंआ लामाया बेग दम
हो हाजोसोना जायगाया
औ औ एसे हाजो ओम।
बेरायनो मोजां बिथिंजाय थान्दानो आरो गरम पानिया बेयावनो दं अइ कार्बि-कार्बि आलंआव। औ गरम पानि होननाया।
अ नों थांखांबाय नामा?
औ गरम पानियाव